हेल'
औ हेल' औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां औ
जागोन बिदिब्ला जोङो दा बर'फोरनि जौनि बागै सावरायनो हागोन नङा होमबा
औ औ जागोन नोंथां
औ दा बर'फोरनि जौ बानायनि जौ बानायनायनि बागै नोंाङा सुंद' फोरमायनोगोना होगोनो दे
औ औ बर'फोरा जौगानायनाया सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होनोमबा नोंथां नोंहाबो बेखौ मिथिखायो जोंना बेयो मोनसे मा होनो ओ जोंनि बर'फोरनि मोनसे जेनेबा ज जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसेहाय लोंग्रा जेनेबा जों गोदो बर'फ्रा खामानि मावनानै बा मानानै फैबा ओ मेंनानैफोर फैयोबा खामानि मावनानै इदिनो देहाखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय बेखौ लोंनाय जायोमोन नङा ओ लोंनाय जायो आरोना नोंथां औ ओमफ्राय जोंना बेखौहाय बानायनाय जायो गुबैयै माइरं नङाबा एंखुर औ आरो बेयाव हाय ओ गिबियावनो बेयावहाय जों जौ जानो थाखाय जोंना माइरं एंखुर फोरनि गोनांथि बेखौ जोङो संगोरनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जा एमाव बेखौबो जोंना बिफांनि बिलाइफोरजोंनो बानायनाय जायो बे एमावखौ जेब्ला ओंखाम माइरं ओंखामा मोनबाय अब्ला बेयाव गुसु खालामनानै बे एमावखौ फुननांगौ आरो ना ओ बिनिया एमाव फुननायनि ओ जखाया जाहैबाय जेनेबा बेसेबां बुरजा बे माइरं मोननाय ओंखामा जेनेबा बिनि सायाव लानानै जागोन ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौहाय मोजाङै फुननानैहाय साननैसो माबायाव माने साननैसो माने हिदिनखालि दोनजायो आरो जेनेबा बाल्थिंफोराव सोम सोनानै दोनजायो बिनि उनावहाय जोंना जौ खौ मोननै ओ महराव मोननो हायो जोङो। मोनसेया जाहैबाय जौ गिसि होनो ना? गिसिबो होनो गोथांबो होनो आरोना औ ओ जौ गिसि जिबा गोथां आरो बिनि उनावहाय बेखौ मावनाय मावनायनि महराव मोननो हायो। आरो जोंङो जे अफ्रि जायो ओ मावखो मावखोन्दा जा जौ बेखौ जोङो मा होनो अफ्रि बेखौ अफ्रि होनोना? बेखौ जोङो अमानोबो होनो हायो आरोना नोंथां। आ दा बेनो आं फोरमायबाय बाइ दा नोंथाङा एमाव बानायनायाव मा मा गोनांथि जायो नोंहाबो मिथिखागौ जानांगौ? नोंखौ नोंथां आंनो बेखौ फोरमायना होदो औ
औ जागोन नोंथां ओ जोंनिया जौ बानायनो थाखाय जोंना एमावआनो मोनसे गोनांसिन मुवा होननानै बुंनांगोन मानोना एमाव गैयाब्ला जोङो जौखौ जाया होननानै बुंनो हायो। एमावनि गेजेरजोंसो जोंनि जौआ महर मोनो आरो दा गिबिआवनो जों एमावाखौ बानायनो थाखाय एंखुर बा माइरं लाग्रोनाय जायो। बेखौ जोङो गिबियावनो सोमगोरनानै दोननाय जायो आरो बेयाव बेनि उनाव बो होखांनायनि उनाव ओ उवालाव गायहेनजों जोङो देनाय जायो। आरो बिनि गिबियावनो जोङो माखासे बिलाइफोरबो बुथुमखानानै दोननाय जायो आरो। बेफोर बिलाइफोरा जाबाय ओ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ ओम थालिर बिलाइ बंफां राखेब बिलाइ आरो बेजों लोगोसेयैनो खुसेर बिलाइ बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो दा जोङो बेफोर बिलाइफोरखौ गासैखौबो होजोबाबो जानो हागौ खायफा बिलाइ खौ जों मोनथाम मोनब्रै मोनबानो जायो आरो दा बेनिफ्राय आरो गुबै बांसिन जोंना बिलाइआनो जाबाय मोखोना बिलाइ बे मोखोना बिलाइखौ जोंनिया नांथारगौ औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो सार दावखुमै बिलाइखौबो गोरलै गोरलैखौ माब्लाबा माब्लाबा होनाय जायो आरो औ दा जोङो माइरंजों लोगोसे बेखौ समानैनो देग्लिनाय जायो बेनि उनाव जोङो देग्लिखांनायनि उनाव बेखौ दैजों एसे गलायनानै जोङो लादु बायदि लादु बानायनो ह हानायसेबां जोङो दैखौ गलायनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दुलुर दुलुर महर होनानै दुलुर खायसे एसे खायफाया दुलुर महर होयो आरो खायफाया दाब्लि महर होनाय जायो आरो बेखौ बानायखांनानै ओ सान्दुंआव सानद्रिआव फोराननानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव रानखाङोब्लानो बेनि एमाव महर मोननाय
औ औ औ नंगौ नोंथां जोबोद मोजां मोजां नोंथां नंगौ ओ आंबो बेबायदिनो होननानै मिथियो। आं खिन्थु मोनसे बे बाथ्रा सोंनो सानदों नोंथां। आ जेब्ला न नोंथाङा बुंदोंमोन बिसथिंखिया बिसथिंखियानि गोरलै गोरलै बेग माब्लाबो होनाय जायो। ओ नोंथाङा बे बिस दिंखिया होनायाव मा आं बिदि खोनानाय बायदि मोनदों आरो ना नोंथां। जेब्ला बेखौ होयो अब्ला जौआ गोसा सिन जायो बेबायदि होननाय खोनानाय मोनदों खिन्थु नंगौना नङा आंबो मिथिया नालाय नोंथां नोंथाङाबो बेबायदि खोनादोंमोन नामा?
खोनानो मोनाखै खोनानायालाय होयो होन्नानैल' मिथियो आरो आङो औ।
ओ दा जोंना जौनि महरा बेबायदिनो जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जौआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ बाहायजाग्रा लोंग्रा औ बेयो आरो जोंना उम बे जौआ जेनेबा जा माइब्रानि जौ बेयो जि आइ टेकबो मोननाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
जोंना बेफोर बे जौखौहाय जेब्ला फोरबोफोर जायो बैसागो मागो बेफोरावबो लोंनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ दा ओरैनो नोंथाङा जौनि बे जौनि बागै मा मा मिथिबावगौ
औ जौखौ जौनि मुंखौ जों गुबुन गुबुन जायगा लायै गुबुन गुबुन मुंखौ मिथिनाय जायो। ओ गिबियावनो जोङो ओ माइरंनिफ्राय गिबियै मोनजेननाय जौखौ जोङो जौ गिसि होननानै बुङो। आरो जौ बिदैबो होनो आरो बेजों लोगोसे जौ गोथां नोंथाङाबो बुंदोंमोन बेखौ
औ औ
थामखौ जोङो मिथिनाय जायो आरो। बिनि उनाव जेब्ला जोङो बे खौ ओ अरनि गेजेरजों मावनानै बिनि जा ओंखारबोयो बे जौखौ जोङो गो जौ गोरान सेरेब आरो जुमाय होननानैबो बुंनाय जायो नङा होमबा। औ। दा बेफोरखौ जों मिन्थिनाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायै जेब्ला जोङो माइरंनिफ्राय ओंखारनाय ओ थोंजोङै मोननाय जौखौ जोङो माखासे बोसोर बा मा - माखासे दान सिमहाय जोङो दोनथुमनो हायो बेखौसो बेखौ जोङो जौ फिनाय होननानै बुंनाय जायो आरो। दा जोङो जौ बे - बे जौ फिनायखौ जोङो बांसिनै माइब्रानि जौखौ दोनथुमनायखौ नुनो मोनो। बे माइ जौ फिनायखौ जोङो बांसिनै जोङो बैसागु समाव बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बे फिनाय जौआ जोंना गोबां बेसेन बेसेनावबो फाननो हानाय खाबुसिम ला बोनो हायो आरो जोङो। दा बेबायदिनो जोङो बे जौ बिजौ बिदैखौ गोबां सानसिम दोनथुम हाना दोनथुमनानै जोङो बेखौ लोंनो हायो आ‌ रो।
औ औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा जा बुंदों माइब्रानि जौ बियो नंगौ जोबोद बेसेन गोसा आंबो मिन्थिगौ बेखौ बेसेन गोसा होननानै। आरो बिदि फिनाय गोबाव गोबाव फिनाय जौ बेयो जोबोद गोदै जायो होननानै मोन्थिगौ आंङो। जेनेबा ओ गोबाव गोबाव बोसोरथाम गाहामनि फिनानै दोनो नङा होमबा? जोंनि जोंनिथिं बो बेबायदिनो फिनानै दोनो बोसोरथामनि गाह बोसोरथामनि बोसोरनैनि बोसोरसेनि बिदि होनलायनायखौ खोनायो आङो आरो नुयोबो मेगनजोंबो नुयो। बेबायदि गोबाव गोबाव दोननाय जौआ बिराद गोजा जा फा मोजां नायनो मोजां नुयो आरोना। लाल सा बाय दि जायो आरो माने। गोजाजा मोजांनो नुयो। आरो गोदै जायो आं बेखौ मिथिगौ। ओ दा नोंथाङा बे जौखौहाय बे माइब्रानि जा जौ बेखौहाय लोंफेरबाय नामा?
औ आंङो बे माइब्रानि जौखौ गिबियावनो आंङो स्नि दाननिखौ लोंनो मोनदोंमोन। बेयाव बांद्राय बुरजा लोंनो मोनाखैमोन आरो। बिनि उनाव आङो थाम दाननि एसे बारबायमोन बेखौ लोंनो मोनदों आरो दा बिनिफ्राय आङो ओरैनो स्नि सान बा जि साननि बेफोरखौ लोंबाय थानो मोननाय जायो। नाथ नाथाय आंङो बे फिसिनानै दोननायखौ बांद्रा मोन लोङाखै आरो।
औ ओ बिदि फिनानै दोननायखौ माने खायफा बांसिनानो फिसिया नालाय। सोरनावबा माने बारा मोनबांनो थांनो नागिरा नङा होमबा बेखायनो बिखौ मोनलोंनायबो जाया आरो मालाय जेनेबा गावबा गाव नख'राव हिदाबाथ' आरो माहै थेवबो मालायनिफोर मोनबाय थानाय नङा होमबा? आरो बेसेनाबो जोबोद गोसा बेखौ जों आरो बिदि बायनानै लोंनो हाबाय थाखाया गोबावजों जा खनसे मोनलोङो बेनो औ
औ आरो खायसे खायसे न'खरफोराव बा खायसे बानायनाय जौफोरा दोनथुम जाया आरो मा खासे गाज्रि जानायखौबो आं खोनानो मोन्दों आरो जउआ गाज्रि जादों जौआ गो खैजादों बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानो मोनो आरो दा बेफोरनि थाखायबो जोङो बे बेफोर जौफोरखौ ओ दोनथुमनो हाया
औ औ ओ ओरैनो नोंथां बुंनाय बायदि जेनेबा जौआ गाज्रि जादों गोखै जादों होनलायनाय ओ ओरैनोथ' बिदि गोखै जानाय गाज्रि जानायखौ मायं जेनेबा जेनेबा जेब्ला जौ दोनथुमो बा नों जेब्ला जौखौ एमाव फुनगोन माइखौ ओंखामखौ एमाव फुनगोन बे एमाव फुननाय समावहाय माने जों जुदि माबा मोनसे गोखै जानानैहाय दांदेरोबा बेबायदि गोखै जायो होननानै बुङोना नोंथां? आरो औ बे जेब्ला ओंखाम एर रननाय ओ बा माबा दोन्थ'नाय बेफोराव जुदि गोखैफोर फिथाइफोर खाथियाव दोनोबा बिनि थाखायबो गोखै जायो होननाय खोनायो ना नों थां औ बेखायनो जोङो जेब्ला जौ सङो बा जेब्ला जौ जो एरननो नागिरो बेदिनखालि जों गोखै होनायखौनो दांखाया आरो खाथि थियावबो गोखैखौ गोखै फिथाइखौबो दोनफाखाया नङा होनबा नों
औ नंगौ
आरो जोंना जेब्ला ओंखाम खामो अब्लाबो जौआ गोखाम जायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा ओंखाम खामनाय जौखौ बानायबाबो ओंखाम जायो होननानै आं मिथिगौ खिन्थु नोंगौ नंगौना नङा
बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों खोनानायालाय खिन्थु माबायदि जा थारो बेखौ मोजां
औ-औ आंबो बिदिनो मोजाङै मिथिया जायखिजाया बिदि खोनाबोदों ओ आरो एखमबा-एखमबा खायफा-खायफाना जौआबो मावनाय समावबो खामो नङा होनबा नोंथां आरो बे खामनाय समावहाय र' माब्रैबाबो खालामोमोन ओ जेब्ला बे ओ एखमबा समाव आं सिगांहाय नुबोनाय बायदि मोनदोंमोन बांद्राय मोजाङै गोसोआव गैला ओ थालिर बिलाइ होलाय लायनानै मावनाय बिदिबो नुदोंमोन खोमा आङो बांद्राय आं मोजां गोसोआव गैला नथां मिथि बिखौ नामा बिखौ
आं बे खामनायनि बागै मिनथियासै थाङ आङो जोंनि नखरआव खामफेराखै खाम‌ नायालाय बेखौनो मिथियाखै
औ-औ-औ दे नोंथां उम
ओ दा बे जौ आ माबायदि जोंनि बर‌' समाजाव माबायदि मा- मा फोरबोफोराव बाहायनाय जायो बेनि बागै आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां नोंथांनि सिगाङाव ओ गिबियावनो जोङो बेखौ बर'नि हाबा हाबायाव जोङो बे जौखौ नांथारगौ गिबियावनो जोंनो ओ‌ हिनजाव गोदान गोदान नायनो थांनाय समाव बा हिनजाव गोदान गोदान खौ लायनाय समाव जों जोंनो जौ बिदैखौ नांगौ जे माइरंनिफ्राय जोङो थोंजोङै जौ मोननाय जायो बे होनांगौ आरो बेखौ न‌व बे हिनजाव गोदान बिदानि न'खराव होबोनाय जायो आरो हिनजाव गोदाननि नखर नि निफ्रायबो हौवा गोदाननि नसिम लाबोफानांगौ जायो आरो जौखौ बथलै लाबोयो दा बिनि अनगायैबो बो जोङो मानसि सुबुं थैनाय थैनाय सुबुंनो जोङो बे जौखौ बावउनाय जायो आरो थैखांनायनि उनावबो जे बिनि बिथांनि थैनायनि जिमानि बागै जे जोङो सारादु खुंनाय जायो बे समावबो जोङो रायजोफो फोरनो जौखौ होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बर फोरनि हाबा खेराइ खेराइयावबो जोङो बे जौखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेब्ला खेराइनि समाव जारा फा फाग्लाया फैयो अब्ला बे जौखौ लोंनो नाय जायो आरो बेनि थाखायायनो जोङो जारा फाग्लानि थाखाय जोङो जौखौ थिनानै दोनखानाय जायो आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गोबां हाबा हुखा बा सावरि बादालि बायदिफोराव जोङो जौफोरखौ जोबो जोबोद बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेनि अनगायै आरो बाव नोंथाङ माबाफोर मिथिबागौ नामा
नोंथाङा जा बुंदों बेखौनो आंबो मिन्थिगौ नोंथां नोंथां बुंनाया गासैबो सैथोआनो नङा होनबा नोंथां जोंना बर'फ्रा बेबायदि बिदिनो बाहायखायो जौखौ फोरबोफोराव बाहायो हाबानि समाव बाहायो खेराइनि समाव बाहायो आरो मावनाय दांनायाव जेबो मेंनानै मेङो जेब्ला देहाखौ थाजिम जिम खालामनो थाखाय खाय लोंनाय बेफोराव बाहायो नङा होनबा नोंथां जोंना जौनिया बे फोरनोखा बेनो आरो नोंथां आंबो बेखौ बेखौनो मिथिगौ होनबा जोंनि रायलायनायखौ बेयाव दोनथ'नोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों